हेलौ नों खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
दिनैनि टपिकखौ अबेखौ लानानै जागायजेनो नोंथां?
दिनैनि टपिकआ यगाखौ लानानै सावरायनोसै
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला आं एसे बुंनानै होनसै नोंथां नोंथाङा अन्नानै खोनासंलांदो यगा योगा होननानै बुङोबा जोङो यगाखौ जोङो खालामनांगौ ओ यगा खालामोब्लाथाय जोंनि देहाफोरा जोबोरैनो मोजाङै थायो
औ नोंथां
यगाखौ जोङो गासैबो मानसियानो खालामनो हायो औ उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम
नंगौ नोंथां दानिया आं बुंनोसै नोंथां
औ दे बुं दे
जोङो यगाखौ खालामनो नांगौ मानो होनना बुङोब्ला यगा खालामोब्ला जोंनि देहायाबो मोजाङैनो थायो आरो खायसे बेरामिफोरा य'गा लायो य'गा य'गायाबो गोबां धोरोमनि थायो। जेरैबायदि नोंनि मेगननि थाखाय गुबुन मोनसे य'गानि प्रयजन जायो आरो नोंहा जुदि उदैयाव माबाफोर गेस जादोंबा बेनि थाखाय गुबुन य'गा दंङ य'गाया गोबां धरनि दंङ। जोङो य'गाखौ खालामलाय था ब्ला जोंनि देहायाबो एबा जोंनि साइस्थ'आबो मोजां थायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाथ' मिथिगौ सहर एरियायाव बांसिनानो सुबुं माहारिया य'गाखौ खालामो। मानो होनोब्ला य'गा खालामोब्ला देहाया मोजां थायो।
औ नंगौ नोंथां।
थिगौना सिल्पा सिथि रामदेब मोनबायदिया योगा खालामनानै जों य'गानि सानबो फालिनाय जायो बिथांमोना योगा खालामनानै खायसे सुबुंनियाव बेमार आजार जानाय बेफोरबायदिखौ सोखानो हादों।
नंगौ नोंथां।
जोङो य'गाखौ फुंबिलि सम आरो मोनाबिलि समाव खालामनो नांगौ। य'गा खालामनायनिबो सम थायो। जों जानला मोनला समावनो य'गाखौ खालामनो हायो होननानै खालामनो नांङा बेनिखायनो फुुं आरो मोनाबिलि समावसो जों य'गाखौ खालामनांगौ।
नंगौ नोंथां।
जोङो य'गाखौ खालामबाय थायोब्ला नोंनि देहायाव जि बेमार आजार जाफ्लेबाय थानाय बेयो लासैनो गैया जालांनो हमो। आरो नोंनि देहाया बो गोरलैयैनो थाबाय थायो। य'गानि जोहै दिनै गोबां सुबुंङानो बेराम आजार सानाय सुनाय बायदिनिफ्राय बारग'नो हादों। दा नोंथाङाब एसे बुंदो।
औ नंगौ नोंथां। योगा होननानै बुंङोबा जों योगाखौ खालामनो नांगौ। ओ फुं टाइमाव ओ दे नोंथांङानो एसे फोरमायबावदो दे
य'गाया जाबाय मोनसे नेम य'गा खालामनो थाखाय आथिं आखाइ मोदोम देहानि सिफायनाय जायो। जेरैबायदि जों नोंनि आखाइ थालाखौ लानानै नोंनि आथिंनि थालासिम गंलायनानै नोङो योगा खालामनो हायो।
नंगौ नोंथां।
यगा खालामनो थाखाय नोङो कारफेटनि गोनांथि जायो।
नों उन्दुनानै नोंनि उदैखौ फोनांजाबनो हायो।
नोंगौ नोंथां।
यगानि थाखायनो दिनै खायसे सुबुङा मुंदांखा गोनां जेरैबायदि सिल्पासेत्रि एकट्रिस बिथाङाबो यगानि फोरोंगुरु जानो हादों। आरो रामदेब बाबामोन बादिया दिनै सारा बुहुमावनो यगानि जोहै गावनि मुं बानायनो हादों। यगाखौ जों हाफ पेन्ट एबा टि सार्ट बायदि गाननानै खालामनो नांगौ। गोलाव लंपेन्ट बायदिसिनाखौ गाननानै खालामोब्ला नों सिथिं सिथा जायो।
यगा खालामबाय थायोब्ला नोंनि देहायाबो राफोद थायो। आरो बेमार आजारा थाबनो नाख्रेबनो हाया। बेनिखायनो जों
य'गाखौ खालामनो नांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
दाखालि बावैसो जानानै थांखांनाय यगानि जि सान बेवहाय गासैबो हौवा हिनजाव गथ' गथाइ यगा खालामदोंमोन।
नंगौ नोंथां।
यगानि जाहोनावनो बोराय बुरिनि जे आथिंनि सानाय सुनाय बेफोरबो खायसेनिया खम जानायखौ जों खोनानो मोनदों।
य'गाया जाबाय मोनसे आयदा। जायखौ जों मोजाङै मानिनानै सोलिबाय थायोब्ला थाबैनो हामलाङो। गोदो गोदायनिफ्रायनो य'गाया दंबोखायोमोन नाथाय जों बेखौ खालामनोसो रोङामोन। गोदोनि दिनाव यगा खालामनो थाखाय सम मोनामोन। हाबा हुखायावनो बेस्थ' जानानै थायोमोन नाथाय दिनैनि सुबुंफोरा जानाय लोंनायावनो बांसिन बेस्थ'खाय मोदोम देहाफोरा नोरजिया जानो हमदों बेनि थाखाय य'गाखौ खायसेया खालामनो हमबाय। दा नोंथाङा एसे बुंदो
औ य'गाखौ जों खालामनो नांगौ य'गानिफ्राय जों गोबां बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो।
औ नोंथां
औ य'गाखौ जोङो माबे सानाव फालिनाय जायो नोंथां एसे फोरमायदो।
य'गाखौ जों नैजिनै जुनाव खालामनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय बुंनो नंनाय बायदिब्ला य'गा खालामबाय थायोब्लानो नोंनि देहानि सानाय सुनाय देहायाव जि जाफ्लेबाय थानाय बेमार आजार बेबो खमायलाङो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोे बिदिनो गामि ओनसोलफोराव गोजान गोजान जायगानिफ्राय य'गा गोरों फोरोंगिरिफोर फैनानै गथ' गथाय बोराय बुरैफोरखौ फोरोंनो फैयो।
नंगौ नोंथां
जों य'गाखौ सानफ्रामबो खालामबाय थानो नांगौ होमबाना जोंनि देहायावबो सानसे समावब्लाबो बेमार आजारा गैया जागोन।
बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि जाागोन आरो।
औ जोङो फैबाय थानाय समाजनि सुबुंफोरखौ य'गा खालामनो थाखाय नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो?
ओ फैबाय थानाय ओ सुबुंफोरखौ मिजिंथियोदि बिथांमोना दा जेरैबायदि जेरै जोङो यगा खालामबोगासिनो दङ आंनि गोसो गोर्बो जो मिजिं थिबाय जाहाथे बिथांमोनहाबो यगाखौ मोजां फालिथाय एबा लाखिलाङो आरो बेखौनो आं मिजिंथियो।
दा जेरैबायदि जों खालामबाय थादों बेफोरबायदिनो खालामलांबाय थायोब्ला उननि गथ' गथायाबो सोलोंगोन
औ नोंगौ नोंथां।
दा समाबो जाना फैबाय होमबा बेखिनियावनो दिनैनि य'गानि सायाव रायलायनाय। खोथाखौ दोनथ'नोसै।
औ नंगौ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां।
औ